हेलौ औ नोंथां माथोखौ खोनादों ना आंनि
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ खोनादों दे ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ ओफ्राय आंबो बिदिनो जिरायनानै दं नोंथां ओंखाम जाखांनानै
औ मा ओंख्रि जाखो?
आंङो माने दिनै जोंना ब्रयलार ओमफ्राय जिंखा होदोंमोन बेजोंनो बिदै बानायनानै होदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांनालाय?
जोंना आरमिजों नामोन नोंथां
औ ओजों बोथोरा बोरैबायदि बोरै नोंथांमोनथिं।
दायो अखा हागासिनो नोंथां
औ औ ओमफ्राय जोंनिथिंबो बिदिनो माने दा अखा हाथ'वाखै अखा हाथ'वाखै ओ दहाय हादोंमोन एसे ओमफ्राय दा बिदिनो जोमै खोबना दं आरो ना
औ
ओमफ्राय आंङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरो ना
औ नोंथां
ओमफ्राय बेनो जाबाय नोंथांनि माने ओ दैडलि लाइफनि बागै एसे सावरायनाय आरोना जेनेबा नोंथांङा माने मा मा खालामो गावनि लाइफआव बिदि एसे सावरायदो नोंथाङा।
औ। दा आंनि डेलि लइफ आंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ बुङोब्ला आं बिराद खस्थ'खौनो होनगोन आरो मालाय नि नुनायाव खस्थ' जागोन ना जाया नाथाय आंनि थाखाय खाय आङो खस्थ' मोनो आरोखि ना
औ औ।
ओ आङो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ ब्रेकफास्ट खालामनानै कलेजाव थांनाय जायो
औ
बेयाव आङो थाब सिखारनांनाय जायो बेखौ आङो खस्थ' मोनो आरो जेनेबा बेनिफ्राय आङो थांनानै ओं फुरा नाइन निफ्राय नाइन निफ्राय ओ फर फरसिम क्लास जायो
औ।
ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो ब्रेक मोनो आरो जोङो
औ
आंनि कर्स जाहैबाय ओ नार्सिं बि एस सि नार्सिं स' बिराद
खस्थ' जायो आरोना बिनिफ्राय नाइन निफ्राय फरसिं क्लास बिनि गेजेराव। टुवेल्भ टु वान ब्रेक मोनो आरो। बेवहाय जोङो ओ मालाबा जेनेबा आङो हस्टेलनिफ्राय जाग्रा लानानै थाङोबा थांखायोब्ला बेयाव कलेजाव जाहैनाय जाबाय बिनिफ्राय माबलाबा माबलाबा लानानै थाङाबा आङो दस्रायाव केन्टिनफोराव बायनानै जानो गोनां जाबाय बिदिनो आङो क्लासाथ' जोंना नन स्टप जाखायो
ओ बिदि टितचार थायो फोरोंगिरि बिदियानो जाखाया जोंना ओरैनो थाखायो क्लासाव बिदिनो
औ
जाहायो रेगुलार ओमफ्राय बिनिफ्राय ब्रेक ब्रेकआव वान आवार ब्रेक मोनबाय बेनिफ्राय ओ मालाबा जेनेबा सेटारडे फोराव सनिबाराव ओ फार्स्ट आरो फर्थ सेटारडेआव जोंना हाफ क्लास जायो।
औ
ओ टुवेल्भसिम जायो बिनिफ्राय ओ सानफ्रामबो हरसिम जायो। ओ ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो कलेज जोबनानै फैफिनो थांनाया आंङो ओ थम थमजों थांङो थांलाय फैलाय थम थमजों खालामो आंङो बिनिफ्रायो फैनानै मालाबा जुदि माबाफोर नांगौ जायोबा आंङो ओ दुलैस्रां लोबस्रां आरोबाव खनसे थांनाय जायो। बाहेरायाव आंनो जुदि माबाफोर नांगौ जायोबा। बेखौ लायनोसै नाङाबा आंङो दुगैस्रां लोबस्रा रेस्ट खालामनोसै रुमाव बेनिफ्राय आंङो फैनानै जाफैफिननायाथ' जाखाया।
औ
औ बेनिफ्रायो आरोबाव ओ फरायनो गोनां जायोबा फरायनोसै ओमफ्रायो ओ बिनिफ्राय ओंखामा जोंना मोनानि आदथासोआव होयो। बेनिफ्रायो जानानै आंङो उन्दनोसै उन्दनानै आरो बेनोसै आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट दिन एखियानो सानफ्रोमबो बिदियानो ओमफ्रायायो जोंनि कर्सिंखौ फरायोब्ला मा मा नाङो मा मा मायदि मा एक्जाम होनांगौ बेफोरखौ बुंनि आंङो एसे खोनादोंना नोंथां हेल' हेलौ नोंथांङा खोनायासै नामाथायाय